अ' खोनादोना?
औ खोनादों आसोल नोंथां।
ओ आबबा जोंहा मोनसे थफिखनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा? औ ओमबा जो मोनसे टपिक सायख'नो सै आ जोङो आबाद एग्रिकालसारनि सायाव ससे सावरायनोसै नङा होमबा। ओमबा जोंहा एग्रिकालसारनि सायाव सावरायनोसै।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमबा दा सावरायनोसै।
ओ
आबाद एबा एग्रिकालसार होमबाथ' मिथिखायो जे एग्रिकालसार माने मा आबाद माने मा। आरो आबादा जाबाय मोनसे माने मोनसे सासे सुबुंनि जिउनि बयनिख्रुयबो माने गोनांथार राहा एबा लामा। जेराव जों आबाद मावनानै गोबां सम्पथिफोर खामनानै लानो हायो। माने जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' गोदोनिफ्रायनो दासिम हालागै माने ओ बांसिनानो आबादनि सायाव सोनारनानै जाबो नङा ओमबा? औ जाहाथ' आबाद एबा एग्रिकालसार होनना बुङोब्ला आ माने दिहुननानै मुवाफोर दिहुननानै इटाफोर बानायनानै फाननाय लानाय बायनाय सोलाय सोल' खामनाय बेफोरबायदि फालांगि खामनाय आरो फालांगि खालामनानै माने धोन सम्पथि आरजिना लानाय जेराव जों धोन सम्पथि आरजिनानै गावनि जिउनि सु सुबुं जिउनि राहा लामाखौ दिन्थिलांनो हायो एबा आवगायलांनो हायो आरोखि। नङाहोमबा औ एग्रिकालसारनि गोनांथिखौ गोबाङानो बुजियो गोबाङानो मोनथियो एग्रिखालसारा माबादि आरो एग्रिकालसार खालामोबा आबाद मावोबा माने सासे मानसिया मा मा राहा लामा मोनो बेखौथ मिथिखायो ओ जानाय लोंनाय आबादनि गेजेरजोंनो जोंना थाग्रा न' आरो थाग्रा न'आव बिदिनो बायदिसिना खामानियाव जों माने आवगायलांनो हायो बोरै आबाद मावनानैनो जोङो जाग्रा लोंग्रा दिहुननानै लानो हायो ओ न बारिफ्रावनो जोङो आबाद खालामनानै न'नि थाखाय न'नि आन्था जानाय लोंनाय ओ बानलु मैगं थाइगं बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जों दिहुननानै लानो हायो आरो बिदिनो गोबां मुवा बेसाद दिहुननानै आरजिनानै न'आवनो जानो आन्था न'आवनो जानो आन्था मुवा बेसादखौ जों आरजिनानै लानो हायो आरो फालांगि आबाद मावनानै जों फालांगि खालामनो हायो ओ बिदिनो ओ जोंना बर'फ्रा बांसिनानो एग्रिकालसारनि गेजेरजोंसो जौगाबोदोंमोन ओ गोदो गोदायनिफ्राय बिदिनो गोदो गोदायथ' जोङो बर' सुबुंफोरा आबादनि सायावनो सोनारनानै आबाद आबाद मावनानैनो जानो ओ जाना गावनि न'खरखौ सुफुङोमोन ओ बिदिनो गोबां इन्डास्ट्रिफोर खुलिनोबो हायो ओ आरो इन्डास्ट्रियाव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ माने आबाद मावनानैनो दिहुननाय जायो रांखान्थियारि ओ बिथिङावबो जों गोबां आबाद मावनानै गोबां रांखान्थियारियाव आं आरजिनो हायो गोबां धोन सम्पथि खालामनानै लानो हायो आरो ओ बिदिनो जोंङो मा ओ माने आबाद मावनाया सम लायै सम आबाद मावनांगौ रोखोम जेनेबा सम लानानै बोथोर लानानै आबादखौ मावनाय जायो जेनेबा हमना ला दैज्लां समाव मा मा आबाद मावनाय जायो गोजां बोथोर समाव मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोरबायदि आरोना बोथोर लायै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो जेनेबा ओ गरम बोथोर समाव माइ गायो बिदिनो थास'फोर गायनाय जायो बिदिनो आरो मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि लाइफांफोर रजयो मोजां जायो आरो जेनबा हमनाला दैज्लां बोथोरावथ' गोबां अखा हायो दैनि सुबिदा बारमण्डलाव दै दै मोनोब्ला गोबां सुबिदाफोर जायो जोंहा आबाद मावोब्ला आबादा बेहा दैनि गोबां सक्ति मोनो बेफोरबायदि आरो माने दैज्लां समाव गायोब्ला दैज्लांनि आबादखौ गायोब्ला बिदिनो जों ओ सम लानानै सम आबादखौ मावनाय जायो ओ गोलोम बोथोराव बेलेग बेनिफ्राय गोजां बोथोराव बेलेग बिदि आबादखौ जों बोथोर लानानै बोथोर गायनाय जायो जेनबा हमना ला गुदुं गुदुं गुदुं समाव जानाय आबादाव जाय जेब्ला ओ गरम बोथोर सफैयो अब्ला जों गरोम बोथोरनि आबादखौ मावनाय जायो आबादनि अ समा बिदिनो रोखोम रोखोम जायो दिनै समाव एग्रिकालसारा गोबां सोलायबाय आरो सिगांनि मानसिफोरा आखाइजों आबाद खालामनायनि अनगायै दिनै ओ मेसिन ट्रेक्टर आरो गोदान रोखोमनि सिट एबा बेगर बानायनायनि गेजेरजों माने आबाद खालामनायखौ जों मोजां खालामनाय जादों ओ बिदिनो आबादनि सिनायथि बिदिनो गोबां गोबां आथिखालाव दा हमदों गोदानि जुगनिफ्राय दिनै मदार्न जुगाव माने आलादा जाबाय आरोना आबाद मावनायाबो आरो बिदिनो आबाद मावनायबो गोबां जेंनाफोर थायो ओ ओ दैनि जेंनाफोर थायो ओमफाय मदद हेफाजाब खालामनायनि जेंना आरो सोलाय सोल' खालामनायनि जेंनाफोर एफोर बायदि गोबां जेंनाफोर ओ जेंनाफोरबो नुजाथियो आबाद आबाद थिलियावबो आबाद खालामनायावबो जेनेबा दैनि जेंनायाव जों ओ गोजां बोथोरनि आबादखौ जों दैज्लां बोथोराव मावजाया मानो होनोब्ला जेनबा मोनसे आबादाव गोजां बोथोरनि आबादाव जेनेबा गोजां बोथोरनि आबादखौ दैजां दैज्लां बोथोराव मावोब्ला जिखिनि नांगौ जानाय दै बे बे दैया माने गोजां बोथोरनि आबादखौ दैज्लां बोथोराव गायोब्ला दैयाव बरहा जायोब्ला सक्तिया बांद्राय जायो अब्ला सक्तिया बांद्राय जायोब्ला बिफाङा माने बिफाङा माने थैनो हमो आरो बांसिन सक्तिनि गेजेरजों माने रानलांनो हमो बेफोरबायदि जेनबा गोजां बोथोरनि आबादखौ दैज्लांयाव मावोब्ला दैज्लाङावथ' जोंहा गोबां दै अखा दै मोनो बबा अखा दैजोंनो जों गोजां बोथोरनि गोजां बोथोरनि आबादा थैलांनो हमगोन आरो बेफोरबायदिनो दैज्लांनि बोथोर दैज्लां बोथोरनि आबादखौबो गोजां बोथोराव मावजाया जेबा बिदिनो गोजां बोथोरावथ अखा हानाया खम आरो दैयो खममोन बिदिनो बे दैज्लां बोथोराव गोबां दै मोनो दै बरहायाव आबाद खालामनाय आबाद खालामनाय बिफां लाइफांफोरखौ गोजां माने गायजाया मानो गोजां बोथोराव दै खम खम जानायनि जाहोनाव बिफाङा थैलांनो हमो। रैखाफ्रा जाबाय जोंनि जिउनि फुंखा नङा होम्बा ओ आबादनि सायाव गोसो होयोब्ला माने जोंनि जोंनि जोंनि न'खरफ्राव माने सुबिदा मोनो रां रुफा आरजिनायाव सुबिदा मोनो ओ जानाय लोंनायनि सुबिदा मोनो ओमायो दा आबादफोरखौथ' सरकारनि फारसेनिफ्राय मदद होनाय आरो मोजां नुथायबो आथिखालाव जों मोनो सरखारनिफ्रायबो हेफाजाब मोनो आथिखालाव एग्रिकालसाराव हाबोब्ला आरो मैगं थाइगं गायनायाव बेफोरबायदियाव आबाद खालामोबा सरखारारनिफ्रायबो हेफाजाब मोनो दानि मदार्न जुगाव ओमफ्रायो दाथ' दयो एग्रिकालसारा जाबाय माने सासे सुबुंखौ माने गावनि जिउनि राहा लामा दिन्थिलांनायाव हेफाजाब होयो। जेब्ला आबाद मावोब्ला आबाद मावनानै जोङो फानहरो सोरनिखौबा बायस'नानै जों। गुबुनाव फानहरो बिदिनो। इन्डासट्रियाव लाङो आरो बे इन्डास्ट्रियाव लांनाय बे आबाद मावनायखौनो जों इन्डास्ट्रिनिफ्राय। बिदिनो इन्डास्ट्रिनिफ्राय। मुवा बेसाद बानायफिननानै बेखौनो फानहरफिननानै जों बेखौनो बाहायनाय जायो जेरै हमना ला। मोनसे ओ सापात खानानै जों सापातखौ फेक्ट'रियाव हरो हरनानै। साहापादखौ साहा फुदुंनो थाखाय मिहि मिहि खालामनानै पेकेटाव सोना। कम्पानिया दिहुनो बेबदिनो पेकेटआव सोनानै कम्पानिया दिहुनो बे पेकेटखौ जों बायनानै। साहा लोङो बेफोरबायदिनो सोलाय सोल' खालामलायनानै। बिदिनो आबादखौ। आबादनिफ्राय फालांगिसिम माने दावगालांनो हागोन। अ दाथ' जोंहा समा बारा गो गोबाव गैलिआ। माबा बे बेखिनियावनो दोनथ'लांसै नङा होनबा नोंथां।
औ औ दे होम्बा नोंथां ना।
दे होन्बा गोजोन्थों।